औ नोंथाङा नोंथांजों आं दसे सम एसे आबाद मावनायनि बागै एसे सुंद' सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ थारैनो हागोन नोंथां।
औ। नोंथांमोननि ओनसोल जा जों जा जे दा नोंथां जों जा दैलां बोथोर नङा होमबा नोंथां औ। थिग बेबायदिनो दैज्लां बोथ थोराव जों माइ आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नोंथां।
औ बे माइ आबादखौ नोंथांमोननि ओनसोलजा माबायदि रोखोमै मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जोंना जोंनाथ' आबाद मावनाय होनोब्ला माइ आबाद खौनो जोङो गिबि एबा गाहाय आब बाद होननानै जोङो साननानै लायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिब बे आसाम हादोरसायावहाय सैबो सुबुङानो जोंना ओ ओंखाम जानानै थांना थायो बेनि थाखायनो ओ ओंखाम जानो थाखाय जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो। बे गोनांथिखौनो जोंहा सु फुंनो थाखाय ओ माय आबाद खौ मावनाय जायो। बे माय आबाद खौ ओ माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो बे माइज्लिखौ जोंहा ओ गोदोनि सुबुं फोरा थांनाय बोसोरनि मायखौनो माइज्लिखौ सोनानै दोननाय जायोमोन। दानि सुबुंफोरा बेखौ ओ बस्थायाव बायदियावसो सोनानै दोननायखौ जोङो नुयो। आरो खायसेयाथ' दोनालासिनो नार्सारि बायदिसिनानिफ्राय बायना लाबो
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनोहाय जोंहा लाबखांनायनि उनावहाय बस्थायाव ओ फाथोनि बस्थायाव सोना दोननाय जायो। सोनानै बेखौ दैयाव हरनैनि थाखाय गारसोमना दोननाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
गारसोमखांनायनि उनाव जोंहा बोखांनानैहाय बे दैखौ सर' होनो थाखाय ओ हरसेनि समाव हरसे सम बोखांना दोननाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा बोखांनानै जेबोब्ला बेयो ओ दैया सरायो अ ब्ला बेखौ सो फेनानैहाय थालिर बिलाइ एबा मोखोना थालिर बिलाइ थास' बिलाइ हयथ' जोङो फाथोनि बस्थाजोंबो बे खौ खोबना दोननायखौ मोनथिना मोनो। बेनिफ्राय जोंहा बियो ओ सानसेबा हर से नि गेजेराव गाजा बेरो आरो जेब्ला बे गाजा बेरो अबोला बे खौ जोङो फोथारावहाय फोनो थाखाय फोथाराव ओ हालेवनानै हाखौ फोमोननानै लानाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा हाया जायोब्ला बे माइखौ लाबोनानैहाय जोङो फोनानै होनाय जायो।
औ औ।
बिदिनोहाय जोंहा फोनानै ओ दानसे बा दान ओ मोनसे एबा हाप्तासे बिदि बिदिसो सम थाङोब्ला जोंहा खोथियाया जौनानै फैयो गायजानाय ओ महराव।
औ औ।
बेखौ जोङो गायनो थाखाय नै दा जोंना टिसुवआ बे बायोब्लानो जोंना बांसिन सुबुङानो माइखौ गायो। बिदिनो जोंहा आमथि सुवा बायनाय लोगो लोगोनोथा गासिबो फोथाराव हालेवनोसै बेनिफ्राय जोङो हालेव हालेवखांनानै जोंहा ओ हाखौ फोमोननानै खोथियाखौ फुना लायो खोथियाखौ फुखांनानै जोंहा माइखौ गायनानै होनाय जायो एबा खोथियाखौ खोथिया बांद्राय गोजौ जाद्रायोबो बेनि बिजौखौ एसे एसे हास'नानै गारनाय जायो आरो बेखौ होनाय जायो। बिदिनो माइखौ मोननैहायबो जोंहा जोबोद जोथोन लानांगौ जायो। बिदिनो जोंहा माइआथ' जोंना दैनि गोनांथिथार। ओ दै नङाब्ला जोंना माइआ बो जाया बेनिखायनो जोंहा ओ आलि खोनानै दैखौ ओ नांगौ जायोब्ला थेबथाना दोनो आरो ओ दैखौ नाङाबा जोंहा ओ बलायनानै हेंगारहरो बेनि थाखाय जोंना आलि खौ नांगौ। बेनि उनावहाय जोंहा
औ।
ओ। बिदिनो जोंहा ओ माइआ सोमनानै होयो। सोमनानै फैनायनि उनाव जोङो खायसे खायसे जे गो दानि मुगायाव गोबां हासार होयो बि बिदिनो मुलि होयो ओ बिदिनो ओ माइआ जेबोला थरायनानै ओंखारबोयो। अब्लाबो जोंनिया मुलिखौ होनाय जाय
औ।
थरायनानै ओ आरो बे खौ ओ मोनजासिम जो ओ एबा फिथाइ थाइजासिम जोङो नेयो। जेब्ला ओ दान मोनथाम एबा दान मोनथामनि ओ बारा जालाङोऔ अब्ला माइ फिथाइआ ओ मोजाङै ओंखारजोबनानै बियोमोननोबो हमो अब्ला बेखौ जोङो ओ हा हानानै न' फारसे लाबो एबा खायसेया दुब्लियावनो जोंना खलथा सननानै बे खौ ओ नानाय जायो। नानानै जोङो न'नि बाख्रिसिम एबा न'नि दुलिसिम सोनानै दोनफैयो। ओ बिदि जोंनि ओनसोलाव थ' बिदि आदबजोंनो गायो नोंथां। माइखौ औ। नोंथाङाबो ओ बिदिनो आबाद मावनायनि सायाव गोदोनि आरो दानि आबाद मावनायनि सायाव ओ गोबां फाराग ओ माबा गोबां गोदान गोदान आदब बाहायनो हमबाय दानि मुगायाव बेफोरनि बागै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। नो नोंथां ओम मानोना दानि आरो गोदोनि ओ आबाद मावनाय होनोब्लाथ' नोंथां जोंना गोदोनि जुगाव जों जेरै उम आबाद मावनायनि आखाइयाव लाबोलाथ' जोङो माइलि जायखौ बुङो एबा बिधान बुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां थिग बेबायदिनो बै माइलिखौ जोङो गोदोनि आबै- आबौ मोना थांनाय बोसोरनिखौनो दोनखानानै। बिधान हिसाबै ओ माइलि हिसाबै दोनोमोन नङा होमबा नोंथां। दानि जुगाव दानि जुगाव थ' जों बिदि दोनथुमलायनो गोनां गैयि बायदि नुयो मानोना जों गला दखान गलाफोराव एबा जों नारसारि जायखौ बुङो बेफोरावनो पेकेट फाननाय एबा बिदानखौ फाननानै बायना लाना नै नुनो मोनो नोंथां। जेरै आरो गायनायनि एबा फुनायनि -गायनायनि एबा फुनायनि बेलायाव होनोब्लाथ' जों खोथिया जायखो खोथिया फोनायनि आवगाय जोङो गोदो जेरै आबै आ आबौमोना जेरै अखा उम फुङावनो उथिनानै जेरै आ बेखौ खोथिया जायखौ बुङो फोनो थाखाय जेरै ओ खारायग्रोआमोन होमबा
औ नंगौ थारैनो।
बेखौ मोसौ हालुवाजोंनो खारायनाय जायोमोन एबा मै होनानै जेरै खोथिया ज' ज' जायैनि थाखाय बा गुरै जानो थाखाय बे मै होयोमोन नङा होमबा नोंथां दानि थिग बेबायदिनो ओ जेरै ट्रेक्टर मेसिनजोंनो एबा ट्रेक्टरजोंनो बे दुब्लिखौ एबा फोथारखौ हा ओ हालेवनाय नुनो मोनो नङा होमबा नों थिग- थिग बेबायदिनो गायनायनि बेलायावबो गोदो जोङो ओ सिख्ला एबा बुरि ज' ज' सावरि जालायोमोन एबा जों गायलायोमोन नङा होमबा नोंथां? दानि जुगावथ' दानि गथ' मा उम दानि जुगाव थ' ओ मेसिन जोनो गायनायबो नुनो मोनबाय नोंथां आरो जेरै हानायनि बेला जों जा गायनानै दोननाय फिथाइखौ जोङो मास मोन उम जेनेबा मास मोनसे नङा मोननै मोनथामनि उनाव जोङो फिथा एबा बे खौ न'आव लाबोनो थाखाय फि जा गायना दोननाय माइ बेखौबो जोङो गोदोयो आबौमोनानो सावरि जालायोमोन हालायोमोन ज' ज' थिग बेबाय दिनो दानि जुगावथ' बे खौ मिसिंजोंबो हानाय नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नंगौ नोंथां
बायदिनो बै हाखांनाय माइ फिथाइखौ नानो थाखाय गोदो आबौमोना जोंनि आफामोना जेरै फुंङावनो अखाबा ओ खोमसि खोमसिनो जेरै मोखौ हालुवाजों नायोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारै
थ' दानि जुगावथ' बेबायदि नानाय बुङो ब्ला मेचिनजोंनो नानाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां थि थिक बेबायदिनो जोंनि गोदोनि आरो दानि दानि माइ गायनायनि फारागा एसेबाबबो सोलायनो नुनो मोनो आरो नोंथां नोंसोरनि ओनसोलथिंबो बे फोर बेफोर जेनेबा गायनाय आगजु एबा बेबायदि मिसिंफोरा सोलिबाय ना नोंथां।
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनिखिं माइ गायनाय मेसिनखौ जोङो बाद बा नुनो मोनाखै नाथाय जोंहा ओ इदिनो ओ हानाय बि दिनो ओ बेनि उ खायबो जोंहा नानाय बिदिनो गोबां मेसिनफोर खौ जोङो नुनो मोन्दों ना थाय जोङो खोनानो मोन्दोंदि लासैनो जोंना ओ बे माइ गायनाय मेसिंआबो जोंनि ओनसोलाव फैगोन एबा ओ खालमानसि एबा ओ फैगोन बोसोरफोरावबो जोंना बिदिनो ओ माइ गायग्रा मेसिनदो जोङो ओ जो जोंनि गोबां आबादारिफोरानो माइखौ गायगोन होननानै सानना दं आरो ओ बिदिनो जोङो सावरायलायनाय खौबो जोङो खोनानो मोन्दों नोंथां
औ औ नोंथांमोननि ओनसोलजों जनसोलथिंजाय जों जा माइ आबाद मावखांनानै जे जा जों फिथाइखौ हाखांनानै जा मारा नाखांनानै जों जिगाब मोना होमबा नों थां बेफोरखौ बबेबा फोर बाहायनाय नुनो मोनो नामा? नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो ओ बे जोंनिया जि गाबाबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि होननानै आङो सानो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दैज्लां बोथोर समावो ओ गोबां सुबुङानो ओ मोसौ मा मोसौ खौ लानाय जायो बे मोसौखौहाय जोंना दैज्लां बोथोरावहाय माइ ओ गायजोबोबा फोथाराव औ मा जायगायाव होनो बिदिनो जानानै ओ गांसोबो मोन मोना बे समाव ओ बिदिनो जागाबो गैया बेनो नि थाखायनो जोंना जिगाब खौ होनानैनो दोननाय जायो मोसौनो एबा जिगाबाव जोंहा दै ओ संख्रि बायदिसिना गलायनानै दै सारनानै बे जिगाबखौ जाहोनाय जायो बेजों लोगोसे जोंना ओ जिगाबजोंबो दानि ओ आयजो दानि मुगानि आइजोफोरा गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो मैखुम ओ बेफोर आबादखौ जोङो बेफोर आबादखौ जोङो जिगाबजोंनो मावनाय
औ
नि अनगायैबो जोंहा जिगाबखौ जोङो बायदिसिना ओ मैगं थाइगं जेरै हाइजें बिदिनो थास' बायदिसिना गायोब्ला जोंनिया बे जिगाबखौ ओ खोब बे ओ आबादाव जोंना खोबनानै होनाय जायो आलु आ बादफोरावबो खोबनानै होनाय जायो बिदिनो जा आङो ओ जिगाबनि गोनांथिखौ जोब ओ
जोबनो गैयि जेरावबो बाहायजायो आरोना
औ नंगौ नोंथां जेरावबो बाहायजायो होननानै आं सानना मोनो नोंथां।
औ औ। दाथ' नोंथां जोंना समाबो जोब्बाय नोंथांजों आबाद मावनायनि बागै सा ओ रायलायनानै बा सावरायनानै बा आं मिथिनो मोनोनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै गो नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
बो साबायखर जासिहरनाय जाबाय।
औ नोंथां दे जों खोथाखो बेयावनो फोजोबथ'नोसै ना नोंथां?
औ नंगौ थारैनो नोंथां।